औ खोनादों औ खोनादों नोंथां। औ मा खालामदों नोंथाङा?
दङ नोंथां बिदिनो गरम ना बोथोरा जिरायलाबायनानै दं। बार जालाबायदों गामियाव।
औ औ औ
नोंथाङालाय?
ओ दा आंबो नै ओरैनो दङ माने जिराय गालांनानै दं आंबो बिदिनो बाहेरायावहाय। माने
अ नोंसिनिथिंलाय औ नोंसिनिथिं बोथोरालाय माबायदि जानानै दं नोंथां दासान्दे?
बोथोरा दिनैथ बिराद गरम जानानै दं माने साननैसोआनो जाबाय माने बिराद गरम गरम माने अखा गैया बेफोरबायदि जानानै दं आरो नोंनिथिंलाय अखाफोर हादों नामा नों
बोथोरा जोंथिंबो बिदिनो दाख्लै साननैसो अखा हादोंमोन दायो माने गैया जानानै दं आरो अखायानो गैया जानानै दं दा। बिराद गरम सोलिगासिनो औ गायनाय
दा गायनाय फुनायफ्रावथ जोंथिं दा नै माखासे मानसिफोरनाथ जोबफ्रामजोब्बायानो नाथाय जोंना एसे दंबावो आरोना दा नोंथांमोन नायजोब्बाय नामा गायनाय फुनायफ्रा?
जोबनायाथ जोंनाबो बिदिनो जानानै दं जोबाखै एसे दंबावो आरो माने
अ औ दा नोंथां होनबा जों गायनाय फुनायनि बागै एसे रायज्लायनोसै नामा जेनेबा माबदि मावो माबायदि मायो जेनेबा आबाद फोरखौ बेफोरनि सायाव एसे रायज्लायनोसै नामा।
जायो नोंथां आबाद मावनायनि सायावबो एसे रायलाय जायो।
औ दा नोंथाङा एसे फोरमायदो नोंसिनिथिंहाय माइ आबादफोरखौ माबायदि माबायदि मावो बा दैजलां बो थोराव जेनेबा माबायदि माबायदि मा मा मैगंफोरखौ माबोरैहाय मावो। बिनि बागै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
अ जागोन दे नोंथां जागोन।
औ
जोंहाथ आबाद मावनाय होनोब्ला बिदिब आं फोरमाय लांसै।
औ
आबाद मावनाय होनना बुङोब्ला जोंहाथ गोदोनि आबाद मावनाय दानि आबाद मावनाय जों माने फारागथिखौ गोबां नुनो मोनबाय नोंथां।
औ औ
जोंहा मा गोदोनि आ गोदोहाय आबाद मावोमोन होनब्ला मानसिफ्रा माने गोबां खस्थयै आबाद मावोमोन आरो गोदोनि दिनावहाय नाथाय जोंहा दा माने मुगाया जौगानायजों लोगोसे माने आबाद मावनायफोरनि आदब खायदाफ्राबो माने माखासे खान्थिफ्राबो सोलायनायखौ जों मोनबाय।
औ औ
औ मानो होनोब्ला जोंहा गोदोनि समावहाय गोबां खस्थयै मावनाय जायोमोन आरो आरो जों बुंनो थाङोब्ला बर'नि माखासे माहोनो गाहाय आबाद होनना बुङोब्ला जोंहा मा माइखौनो जोङो गाहाय आबाद हिसाबै लायोमोन आरो बरफोरा
औ
औ मा आबादखौ जोंहा गोदोनिफ्रायनो बरफोरा आबै आबौआ रायजो जाजेननाय समनिफ्रायनो जों बे आबादखौ मावनानै जाबोदों दिनैसिमबो जोंहा बे आबाद खौ माइ आबादखौ दैज्लां बोथोरनि समाव मावनाय जायो आरो मानो होनोब्ला जोंहा दैज्लां बोथोरनि समावहाय गोबां बिबांनि अ अखा हानाय जायो खोनादोंना नोंथां आरो जोंहा मा होनो माइ आबाद मावनायाव जोंहा गोबां दैनि गोनांथि जायो।
औ
जोंहा दै गैयाबा माइ आबादखौ मावनो हाया जेरै माइ आबादखौ मारै मावो होनोब्ला जों जोङो फार्स्टआवहाय मा होनो दैखौनो गोनांथिसिन सानना लाग्रोनांगोन आरो मानो होनोब्ला जोङो गिबियावहाय हाखौ मा होनो एवग्लांनानै बिनि उनावहाय मा खारायनानै आरो बिनि उनावहाय बे हाखौनो खारायनाय हाखौनो मा दै जो दै सोनानै माने मोजां फोमोननानै माइ आबादखौ माने गायनाय जायो आरो
औ औ औ
माने दैनि गोबां गोनांथि जायो नालाय आरो बैफोर नांगौ बायदि बिदि जों दैया जोंहा मा दैज्लांनि समावसो मोननाय जायो आरो माइ थाखाय
औ औ अ
औ आरो जोंहा बर' सुबुं माहारिया माइ आबादनि अनगायैबो माखासे आबादफोरखौ माने आबादफोर मावनाय जाबावो आबादफोरखौ जोंनि मा होनो बर' सुबुं माहारिया माने बोथोर नायै बोथोर बाहाग राननानै जों आबादखौ मावनाय जायो आरो जेरै जों बुंनो थाङोब्ला दैज्लां बोथोराव जोंहा मोननाय आबाद होनोब्ला माइ फाथो आरो जोंहा मा माखासे जानलायाव थायग्रा मै मैगंफोरबो दं जेरै फिथाइ हारिनि जेरै खुमब्रा जोगोनार लाव बैफोरखौ जों बांसिनै मा दैज्लां बोथोरनि समाव मोननाय जायो आरो
औ
आरो जोंहा मेसें बोथोराव मावनाय होनोब्ला जोंहा बेसर लाइ सिबिं सबाय दालि बैफोरखौ जों मा मेसें बोथोराव मावनाय जायो आरो
औ
माने बेबायदिनो बर' सुबुं सुबुंफ्रा माने बोथोर नायै बोथोर नायनानै आबादखौ मावनाय जायो आरो मानो होनोब्ला जोंहा बोथोर नायाब्लानो जों आबादखौ थिखोनो हाया मानो होनबा जों मेसें बोथोरनि आबादखौ दैज्लां बोथोराव मावोब्ला बियो मा जानाय नङा दैनि थाखाय बेफोरो थैनोबो हागौ
औ-औ
बेफोरनि थाखाय जों मावनाय जाया आरो
औ औ
बर' सुबुं माहारिया माने जोंहा बै आबादनि सायावनो सोनारनानै थायो नालाय बे मावनानै मोननाय मा होनो? आबादखौनो हाथाय बाजारफ्राव फाननानै बैफोरनिफ्राय मोननाय रांखौनो माने नखर एबा जिउ खुंनायावहाय बाहायनायखौ जों माने गोबां सुबुङा
हेल' नोंथां। हेलौ खोनादोना नोंथां? हेलौ हेल' नोंथां।
खोनायासै माथो। नोंथां। हेलौ खोनादों नोंथां। खोनादोंना नोंथां? खोनादोंना नोंथां? जोंहा माइ आबाद होननानै बुङोब्ला खोनादोंना नोंथां दैज्लां बोथोरनि समावहाय मावनाय आबाद आरो माने बेफोरखौनो बर'फ्रा माने गाहाय आबाद हिसाबै लानाय जायो आरो। जायनि जाउनावहाय बैफोरखौनो फाननानै माने बर' सुबुं माहारिया जिउ खुङो आरो। खोनादोंना नोंथां? नोंथांनिखौहाय रावखौहाय आं मोजां खोनायासै? हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां खोनादोंना? नोंथांनि रावखौ खोनायासै आं नोंथां। खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथांनिखौ रावखौहाय खोनाफैयासै नोंथां। खोनादोंना हेलौ नोंथां? हेलौ खोनायासै माथो नोंथां नोंनि रावखौहाय? खोनादोंना? नोंथांनि रावखौ मोजां खोनायासै नोंथां? हेलौ नोंथां। नोंथांनिखौहाय मोजाङै खोनायासै नोंथां।